औ खोनादोंना नोंथां खोनादोंना खोनायाखै नोंथाङा आंनि रायलायनायखौ? हेलौ नोंथाङा खोनोदाना खोनायाखै आंनि रायलायनायखौ खोनाबाय दा? नों इयावनो था
खोनाया हेल' खोनायाखै नोंथां खोनायाखै।
कला थांगारसिगोन बायदि मोनबाय आं नोंथां।
माथो खालामबावनो हेल' नोंथां खोनायाखै नोंथां।
औे हेल' औ खोनाबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि बा जोंनि बर'आव दङना मोनसे जायखौ जोङो गोदोनायाव लाबानो जोंनि बुहुमनि मानसिफोरनि गेजेराव सिनायनो हायो जायखौ जोङो आर'नाइ बुङो बेखौ नोंथाङा बेनि बागै बेखौ जों माबारै बानायो बेयाव मा जों मा मा आगर एरो बेखौ जोङो मोनसे बा माबायदि मबे मबे बेसादखौ लानानै जों बानायनो हायो बेफोरनि बागै एसे मोजाङै फोरमायनो हागोन ना नोंथां औ होमब्ला नोंथाङा फोरमायसिगोन नोंथां दे नोंथां होमबा नों फंनैसो हबा माबोरै बानायो बेनि बागै फोरमायदो नोंथां
आर'नाइ बुङोब्लााथ' नोंथाङा मिथिखागौ जानांगौ आरो सिनायखायोबो जानांगौ आरनाइया भारतनि आसामाव थानाय माने भारत हादरनि आसाम हादरसेायाव थानाय बर हारिनि मोनसे दोरोङारि आखाइजों दानाय फालि बा माफ्ला आर ना नोंथाङा औ बेखौ सरासनस्रायै जेथोोगोनां फुमसियरारि महरफोर आरो बेनि रुगुङाव मुंदांखा हाजो आखर एरनानै बानायनाय जायो हाजो आखर एरनानै औ जाय मिथिंगाजों हारिनि गोथौ सोमोन्दोखौ दिन्थियो आरोना बर हारिया थांना थानायाव मिथिंगाजों माबायदि गोथौ सोमोन्दो दं बेखौ दिन्थियो औ हागोन नोंथांन गोदोनि समाव आर'नाइखौ जोंनि बर हिनजावफोरा हर हरसेनि गेजेरावनो दानानै बा ला दिहुन
बेखौ दावहाान थानायाव गाव गावनिब हौव बा फिस जोहोलावफोरनो हरामोन आरो बेनि ओंथिया जाहैबाय जुदि गाव गावनि हव बेनि गेजेराव आरनाइखौ
आर'नाइखौ बे आर'नाइ फालिखौ दाना हरनानै गानो हरना हायोब्ला दावहायाव देरहासार जाबोयोमोन होननानै मोनसे फोथायनाय दंमोन आरो नोंथांा आथिखालाव नुनो मोनसै नोंथां बे आरनाइ फालिखौ ना जोंनि बा सोरबा आलासि गिदेर मानसि
फोर फैयोब्ला बिथांमोन जों मान बनाय बा गोजोना म बनानै साय जायोा औ नोंथ जाय जोंनि हारिनि मोनसे सिनायथिखौ लाखियो औ बिदिनो जोंनि बाहागो मोनबाय अ नोंथां आंबो खोनानो मोनदों नोंथां खोनानो माने जोंनि बुहुमनि सारा बुहुमावनो मिथिनो मोनबाय जे जोंनि आर'नाइया जे जोंनि बरफोरनिल बेखौ जों जोंनि सरखारारनिफ्राय जोङो एसे गनायथि मोनबाय
औ नोंथाङा सायावागोन हागोन नोंथाङा मानो बुोब्ला बेखौ जियेटिक मोननायनि गुबै जानायानो जाबाय बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर आइजोफोरा दायै लुयै दानानै बेफोरखौ माने जोंनि हारिनि गेजेराव आरो बुहुमनि गेजेराव सिनायथि होनो हाबायदि बे बर हारिनि मोनसे जे सिनायथि बा मोनसे मोनसे फालि जाय फालिखौ बांसिनहाय जोङो बर' सेंग्राफोर बा बर हौवाफोरनि गोदोनायाव लानाय नुनो मोनो बेनि अनगायैबो बर आइजोफोराबो लायो बे आरनाइा गोबां रोखोमनि बा गोबां गाबनि दं आर ना जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला गोजा गोसोम गोमो गोथां बायदि रोखोमनि गाब आरो जेसेबांथा गाब दं एसेबांथा गाबनि बेनि अनगायैबो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बे आर'नाइखौ इन्दि सि आरो मुगा सि मुगास मुगा बिनि माबाजों बानायनाय जायो बेनि अनगा गोबां रोखोमनि माबाजों बानायो पलिस्टार बायदिसिना बायदिजोंबो बानायनाय जायो आरो औ नोंथां औ ओमफाय नोंथाङा बे ओ आरनायारि जि आइ टि मोनबाय जे आइ टेक
मोनबाय बेब ओ बेखौ बेसेबां माइथ
बेयाव जोंनि सरखारा जोंनो गनायथि होआमोन बेखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? हागोन नोंथां बेखौ नैरोजा नैजिब्रै मायथाइयाव जोंनो भारत सरकारा गनायथि होदों जे आइ टेकाव औ अब्ला नोंथां बेयो
जोंनि हारिनि अनगा गुबुन हारिनिथ' जाखाला नोंथां।
ओहो जानाय नंला नोंथां मानो होनोब्ला बे जि आइ टेक मानेग जिग्राथि जिग्राथि आइ आइडेेनटिटि बेयो माने जोंनि बर' हारिनि अनगा गुबुन हारिया लानो हानाय नंला मानो होनोबा बेयो सोना दोनखाब ओइ माने बे बर' हारिनिल' होननानै माने गुबुन हारियाबो बे जोंनि बे आर'नाइ फालिखौ मोजां मोननानै बायनानै दोनो गोदोनायाव लायो आरो साजायनानै दोनो आरो मानो होनब्ला बे मोनसे फालिया ओरैबायदि समायना रमायना जोंनि बे भारत हादर बुहुमावनो मुंदांखा
अ नोंथाङा दे बुंबाय आर'नाइखौ बिदि बानायो ओमफाय बे आर'नाइ माबायाव ओ खा मा होनो जेन'बा जों आर'नाइ गोमो गोथां आगर एरोना बे आगर एरनायखौ जोङो बा बे आग नायाव माब्रै बे कालारखौ खालारखौ जों बर'आव मा होनो? गाबखौ जों बोरै होयोमोन जोंनि आजै-आजौफ्रा गोदो बेफोरखौ नों एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां? औ हागोन नोंथां खालार होनोब्ला जोंनाथ' फ्राय जोंना बांसिनानो मैगंफोराबो जि खुन्दुं बेफोरो गुफुर गाबनिसो जायो। न होमबा फुलनिफ्राय मोननाय
बा इन्दि खुन्दुंनिफ्राय थुननानै मोननाय बेफोरबायदि दिरुङा फ्राय गुफुरानो जाजोबो बेखौ गुफुर गाबखौ जोङो गाब होनो थाखाय हाग्रानि बिफां लाइफ बिफां बायदिसिना बिबार बायदिसिनानिफ्राय जोङो गाबखौ बुथुमो आरो बबे गाबजों माबे गाबखौ लगैबा माबे खालारा जायो बेफोरखौ बर' आइजोफोरा जोबोद गियानि आखा-फाखा रोंगौथि दंमोन नाथाय औ नंगौ। दङा नाथाय आथिखालाव बेफोरबायदि गाब गानाय माबाखौ जोंनि बर' आइजोफोरा बावगारलांनो हमबाय। जायनि जाउनाव जोंनि मोनसे रोंगौथियाबो बेजों समजों लोगोसे गोमालांफागासिनो दं आथिखालाव नुनो मोनो बे आर'नाइ बायदिसिनाखौ जोङो मेसिनाव खालामनाय आरो गाबफोरखौ मेसिननि जोहै होनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
सैथो नोंथां औ औब्लाथ' नोंथां ओ आर'नाइखौ बा जोंनि बे सिनायथि हारिनि मोनसे सिनायथि बेखौ नोंथाङाथ' गो मोजाङैनो फोरमायबाय दा नोंथाङा बेखौ मा होनो ओ बोरैहाय बा जोंनि माबायाव ओ उन इयुन जोलैसिम उन जोलैसिम माब्रै बारहोलांनो बेफोरनि माखासे राहाफोरखौ खिथानो हागोन नामा नोंथां?
गोन नोंथां। जुदि जों बेफोरबायदिनो मोजाङै बाहायलांबाय थायोब्ला इयुनाव बेफोरबो लोगोसे बे थांफालांबाय थागोन जुदि जों गेजेर ससेयावनो बेफोर जे हाबाफारिफोर बेखौ गारोब्ला बा जोंनि दिहुनथाइखौ खमायलाङोब्ला बियो जोंनि गेजेराव गोहोम खोख्लैनो हागौ। जायनि जाउनाव बेयो लासैनो गोमालांनोबो हाफिनगौ
औ नोंथां औ ओ बे जोंनि बर' हारिनि आर'नाइ बेखौ जोंनि बर'नि अनगायै जे गुबुन हारियाबो लायो ओ बिनि सायाव नोंथाङा माबाफीर बुंगोन नामा जेनेबा मा मा मानि थाखाय बिथांमोनहा लायो बा ओरैनो समायहोनो लायो ना माबा मोनसे सिनायथि देखायहो लायो बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
जोंनि हारिनि अनगा गुबुन हारिया बे जोंनि आर'नाइखौ गोदोनायाव लानायखौ बुंदोंदा नोंथाङा औ औ नंगौ नोंथां बेयो बिथांमोना गावखौ समायहोनो थाखायबो साजायो खायफाया खायफाया आरो जोंनि हारि हारिमुखौ मोजां मोननानै बेफोरखौ लानाय जायो नोंथांमो नोंथांआनो नाय गुबुन फालिफोरनि बा माफ्लाफोरनि माबायाव रुजुनानै नायोब्ला जोंनि बे हारिनि आरनाइ फालियानो बयनिख्रुइ साबसिन समायना र समायना रंगिना संगिनासिन आरोना नोंथाङा औ
अब्ला जों जोंनि हारिनि बे आरनाइ बेखौ जोङो मान होनांगौआ जोंनि मोनसे जोबोद गिदिर बिबान ओ जाय जोंनि हारिखौ गोजाननिफ्रायनो सिनाय होयो बेनिखायनो जोङो बेखौ ओ मान होनांगौ बा जोङो बिनि बेरेखा जेबो हाबा मावनााङा जायखौ जोङो सनमान होनांगौ जोंनि हारिनि सिनायथि हिसाबै ओ थिग बिदिनो जेरै जोङो आरनाइ आरनाइनि मान सनमानखौ जोङो थांगोन नाङा जोङो आथिंफोरजों गाग्लिलाबायनो नाङा ना नोंथां औ
थाङानो नुनो मोनगोन भारत हादरनि गोबां गेदेमा गेदेमा सुबुंफोरा जोंनि बे हा हारिनि आरनाइखौ गोदोनायाव लानानै फिल्म बायदिसिना बा ससियेल मिेडियाफोराव जोङो नुबाय थायो बेबो जोंनि हारिनि थाखाय मोनसे जोबोद गोग्गाथावना बा गुबुन हारिनि सुबुंफोराादि जोंनि हारिनि हारिमुखौ अनसायदों बा जोंनि हारिनि फालि बायदिसिनाखौ मोजां मोननानै गावसोरनि गोदोनासिम आलायना लादों आरो मुलुगावनो सिनायथि होदों बेफोरखौ जों जोबद गोग्गाना लानांगोन आरो गोग्गानांगौनि बाथ्राबो
सैथो नोंथां सैथो औ ओ अब्ला जोङो आरनाइखौ ओ माब्ला जि आइ टेक मोना बियो माजों बानायनाय जों बिनि बागै गोबां खोथा सावरायबायना नोंथां अब्ला जोङो बिदिनो आरनाइल नङा जोङो जोंनि गानग्रा जोमग्रा माखासे जि आइ टेक मोननाय दं जायखौ जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेसन होनो जायखौ सरखारारानो जोंनो होखाजोबदों बेफोरखौ जों संरैखा खालामनाया जोंनि मोनसे गोनांथार बिबान
औ नंगौ नोंथां आथिखालावथ नोंथाङा नुनो मोनदों जानांगौ गोबां बिदि नेम मबाइलनि एप्सफोरावबो एप्सफोरनि थ्रुयै लिंकफोरनि थ्रुयै जोंनि बे आर'नाइखौ फाननाय नुनो मोनो आरो लोगोसे बाजार बायदिसिना गलाफोरावबो जों फाननायखौ नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जों आर'नाइखौ गोरलैयैनो मोननो हायो आरोना नोंथां बेहाबो गोबां माबानि दं आरो थाखो थाखो जेनेबा एसे मोजां मोजांनिख्र साबसिन साबसिननिखफ्राय हामसिन बेफोरबायदि दङ बेसेना जेरै खमनि खम बेसेनाव एसे माबाखौ मोनगोन बेनिफ्राय मोजां इसे बेसेना जेसेबां बेसेनि
अब्ला नोंथां ओ नोंथांनिफ्राय आङो बेफोरबायदि ओ गोथौ ओंथि गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आसा खालामो नोंथां उननि समावबो जों जोंनि हारिनि बेफोरबायदिनो ओ जि आइ टेक मोननाय बेसादफोर बा आगजु बा जोंनि गाननाय जोमनाय बेफोरनि सायाव जोङो सावरायबावगोन ना नोंथां औ होमबा नोंथां जोङो दोनथलायनोसै नामा नोंथां औ गोजोनथों नोंथां
फिन खेबसेबाव बेफोरनि बागै सावरायबावनोसै आरो नोंथां एसेनोसै लाखिथबाय